खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां आं खोनागासिनो दं दे नोंथां बुंलाय।
नोंथांखौ आं कल खालामनाइनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जुदि गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे सम होनो हागोनब्ला
ओ नोंथां दाथ' बोथोराबो गरम नालाय आङो माने नै बिफां साया सिङावसो जिरायनानै दङ नोंथां। सावराय जागोन जे नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
औ आयदायानो जाबाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ।
औ औ नोंथां।
दा जों मिथिगौदि मिथिंगाया जोंनो मा मा फिथाइ सामथायाइ होबोदों गोखा गोदै गोबाब एबा बायदि स्वादनि बै फिथाइ सामथायाइया दानि आरो गोदोनि फिथाइ सामथायाइजों मा मा फाराग थि जाबोखो बेनि सायावनो आं एसे फोरमायनो सानबोदों
औ नोंथां हागोन हागोन माने फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोङो मिथिखागौ जोङो फिथाइ सामथाइखौ बेबायदिनो माखासे बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो। आरो फिथाइ सामथायाइाबो बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर ओ थायग्रा दं दा जों बांसिनै फिथाइ सामथाइखौ नैबे जि मोनसे ओ दैज्लां बोथोर सम बे समाव जों बांसिन मोननो हायो जेरै दा मोननाय फिथाइ सामथाइफोरा जाहैबाय खान्थाल थाइजौ बेबायदिनो आनारस ओ बेबायदिनो सुमफ्राम बेबायदिनो जों गोबांथार फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मोननो हायो। आरो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला बेहाय गोबांथार बाहागोनि दं बेबायदिनो ओ गरसेल' बेगर गोनां फिथाइफोर दङ। गोबां बा बुरजा बेगर गोनां फिथाइफोर दङ। गोखै फिथाइफोर दङ गोदै फिथाइफोर दङ दैसु फिथाइ दङ आरो नोङा होमबा नोंथां दा उम दा बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जानांगौ जेसेबां हायो मानो होनोब्ला फिथाइ सामथाइया जोंखौ बायदिसिना बेरामनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनानै लाखियो। जों जुदि फिथाइ सामथाइ जाबाय थायोब्ला जोङो जि बेराम जानायनि ओमफ्राय जोङो एसेबाबो रैखा मोनो होननानै आं सानो ओ बेबायदि बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाइ जानानै गोबांथार भिटामिनफोरखौ जि जोंनि देहायाव गोनां जानाय भिटामिनफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननो हायो। जेरै आङो बिदिन्थि महरै बुंनो हायो। जेरै सुमफ्राम सुमफ्रामाव जोङो जोंनि देहायाव गोनां जानाय जि मोनसे सोर आइरन बेखौ जोङो सुमफ्रामनिफ्राय गोबां बिबांनि मोननो हायो। आरो थिग बेबायदिनो जोङो आपेल एपपोलाव जोङो मेलिक एसिड मोननो हायो जायफोर एसिडा जोंनि देहानि थाखाय मोजां माने। आरो एप्पोल जाबाय थायोब्ला माने नोङो डक्टरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जालायोनो माने हो ओमफाय एपोल एपोला ओरैबायदि मोनसे गुन दं बेहा माने एन्टि अक्सिडेन्ट मोनसे गुन दं आरो। जायनोखि जोंखो केन्सार बेराम जानायनिफ्राय माने रैखा खालामो आरो आरो थिग बेबायदिनो गोखै गोखै फिथाइफोर जेरै नारें लेबुफोर नारें लेबुफोरावबो जोङो माबा मोननो हायो जेरै साइट्रिक एसिड मोननो हायो। आरो थिनथ्लां थिनथ्लांआव जोङो थार थारिख एसिट मोननो हायो। बेबायदिनो आरो गोजा गोजा गाबनि फिथाइ सामथाइफोराव जों बेबायदिनो ओ ए भिटामिनफोरखौ मोननो हायो जायफोर जोंनि थैैफोरनि थाखाय मोजां आरो जोंनि मेगनफोरनि थाखाय मोजां बेनिखायनो जों जेसेबां हायो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ आरो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो आथिखालनि जि गथ'फोरा माने फिथाइ सामथाइखौ बारा जाला। फिथाइ सामथाइनि सोलाय बिसोरो ओ दखानफोराव मोननाय रेस्टुरेन्ट फोराव मोननाय बेबायदिनो फास्ट फुड बा माखासे कुरकुरि ओ बेबायदिनो जायो जायनि जाहोनाव माने एसे बैसो जायोब्लानो मा जायो बेराम जायो आरो मानो होनोब्ला बै फास्ट फुदफोराव बे गलाफोराव मोननाय मे थायफोराव जों बारा बेबायदि ओ भिटामिन मोनसोआ। बे जोङो बेखौ जायोब्ला भिटामिन मोननायनि सोलायै जोङो मा जायो माखासे बेमार आजारखौसो जोङो ओ बुथुमनानै लानाय जायो बेनिखायनो जोङो आथिखालाव जे जोंनि लाइमोनफोर जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो मा मा मोननो हायो मा मा बेरामनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि होनाया जोबोरैनो गोनांथार जानानै फैदों। नोंथां आरो लोगोसे फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखायल' नङा। जिहेथु अरनबारियाव बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनारफोरबो थायो। बे जिब जुनारफोराबो गावसोरनि जिखिनि जाग्रा आदार हिसाबै बिसोरो अरनबारियाव मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय जिखिनि मोनो बेखौनो बिसोरो जाग्रा आदार हिसाबै जानानै बिसोरो थांनानै थायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जों जेसेबां हायो बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो दोननांगौ मानो होनोब्ला आरो आथि आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने फिथाइ सामथाइ आबाद मावनानैबो बेबायदिनो गोबांथार ओ फालांगिरिफोरा ओ रां खामायनो हायो। जेरै आथिखालाव जों नुयो ड्रागन फ्रुइटफोरखौ ड्रागन फ्रुइट स्ट्रबरि बेफोरखौ माने गोबांथार जायगायाव आबाद हिसाबै मावो आरो आबाद हिसाबै मावनानै बेखो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबांथार रां आरजियो आरो रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ सालायबोबाय थानायखौ जोङो माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो फिथाइ सामथाइखौबो जेसेबां हायो आबाद हिसाबै मावनांगौ आरो जोङो बेखौ जानांगौ। नोंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ आरो नैबे समाव जों नुयो फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो माने गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथाइखौ जों जानाङा हायोब्ला जों बांसिन न'फोराव जि गायनाय बे फिथाइ सामथाइखौनो जों जानांगौ। गुबुन जायगानिफाय फैनाय फिथाइ सामथायखौ जानाङा होनब्ला मानो जानाङा मानोना गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथायाइआव सेविनि थाखाय गोबांथार केमिकेलफोर रासायनारिफोर होनाय जायो। आरो बेखौ मोजाङैनो नुनायनि थाखाय सिलसिल नुनायनि थाखाय बेयाव माखासे गाबफोरबो फुननाय जायो आरो फुनदेरनाय जायो बेनिखायनो जोङो गोजाननिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथायाइफोर खौ जानाङा आरो जेसेबां हायो जों न'निखोनो जानांगौ। दा आं नैबे समाव नोंथांनिफायबो एसे मिथिंनो लुबैगोन नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां दा से साम फिथायया मानो होनना गोनां जायोबा जोंनि जोहा थांना थानायाव मोनसे फिथाइ सामथायाइया गोग्गोम मा बिहोमा होबोदों। दा बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं जों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननो हायो गोदै गोखै गोबाब एबा खायसे खायसे फिथाइ सामथायाइफोरा मा गोबां बिस गोनांबो होननानै जों मिथिनो मोनो।
औ।
बेखौ जों मिन्थिनाया थारदि अबे अबे फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया एबा जोंनि देहानि जाखिनि नांनाय सक्ति खनि संख्रि भिटामिनफोरखौ मोनो आरो अबे अबे फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहानि फ्राय जोङो मा गावनि जिउखौ मा खहा गोनां लामाथिं लाङो बेखौ जों मिथिनाया थार
औ।
बेबायदिनो नोंथाङा आंनो बावैसो सिगां फोरमायनानै होलांबायदि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फिथाय सामथाइखौ जों मानो जानाङा मानो होननानै बुङोब्ला बे फिथाइ सामथायाइव गोबां केमिकेल मुलि रासायनारिक मुलिफोर होनाय जायो होननानै नोंथाङा आंनो फोरमायना गालांबाय। दा आं बेनि बागैनो सावरायनो सानदों जों
औ
फिथाइ सामथायाइया दाबसे जायगायाव मा रोखोमै फिथाइ सामथायाइया माने जोनोम जाहोनो हायो बेबायदिनो गुबुन दाबसे जोनोम जाहोनो हायाबो जानो हागौ मानोना हानि गुन लानानै हानि गुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे हानि गुनजों मा गोरोबलाया
औ
जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ जेरै जोंनि आसामाव खायसे फिथ-फिथाइफोरखौ जों मोननाय जायो जाय फिथाइ सामथाइखौ जों केरेला बायदि जायगाफ्रावबो मोनाबो जानो हागौ
औ
बे थारदि जों अरनबारिनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरखौ जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरा जानानै थांनानै थायो बेबायदिनो खासे फिथाइ सामथायाइखौ जिब जुनारफोराल' जानो हायो एबा सुबुङा जानो हाया बेबो जोंनि गेजेराव मोनसे गेदेर गोरोबि
औ
दा फिथाइ सामथाया मानो गोनां होननानै बुङोब्ला जों जा गावनि देहाखौ थाजिम आरो गोग्गो ला खिनायनि बेलायाव फिथाइ सामथाइयानो मोनसे जोंनो गोग्गोम बिहोमा होबोदों
औ नंगौ नोंथां
खायसे खायसे फिथाय सामथाइ दोंमोन दि गोदो दा जा थासारियाव जोंनि मिथिंगानिफ्राय एफा एफा गोमालांबोनो हमदों जेरै जों जोंनि सोरगिदिं नुबोनाय थाइसुरि जलफाय थाइखा थाइगिर आरिफ्राबो सानफा एफा गोमालांनो हमदों जों बेखौ रोखायै मोनथिगोन आं सानोदि फै फैगौ समाव बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा आबुङै गोमालांगोन होननानै जुदि जों दानो बेनि गोख्रों राहा लायाब्ला
औ थारै
बेबायदिनो जों नुनो मोनखायो दासान्दि टाउन साव सोहोरा सोहोरावथ' गोबां फिथाइ सामथाइनि निसानि एबा ओ फिथाइ सामथाइखौ जों नुनो मोनला
औ
बेबायदिनो जोंनि आसामावबो गोबां फिथाइ सामथाइया मुंदांखा जेरै आसामाव मोननाय खान्थाल आसामनि नारें कारजिफोराबो आसामाव जो बोर मुंदांखा आरो बेनि थाखायनो बेखौ जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लां ओ फालांगियारि मददजों ओ दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फथायहरनाय जायो जाहाथे जों गोबां बिबाङै आबादारिफोरा रां खामायनो हायो
औ
बे जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन्थाव खौरां
औ थारैनो
बेबायदिनो जों जोंनि सोरगिदिं गोबां इदि बिदि फालांगियारि फिसा सामथाय नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बावैसो सिगां फोरमायनानै गालांबाय ओ आनारस
औ
स्ट्रबेरि बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ आरिफोरखौ जों दाब सेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो दैथाय हरनो हायो
उम
दा बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनि बिहोमाया बेल' नङादि बियो जोंनि थाखाय मा नांगौखिनि भिटामिन एबा गोनांथि जानाय खनि संख्रिखौ जोंनो जगायो
ओम
जुदि बे बुहुमाव फिथाइ सामथाइ फांसे बिफांनिफ्राय बिनि मा जोलैया माबोरै बांगोन बेबो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैगोन
औ नंगौ
बुंनो सानोब्ला बेयो मिथिंगानि मोनसे गोमोथाव गोहोदि मोनसे बेगरा जाखिनि थांना थानो थाखाय गावनि गोनांथि जानाय सक्ति बेखौ बियो गावनि फिथाइनिफ्रायनो मोनखायो
औ
बियो मिथिंगानि मोनसे गुन मोनफा मोनफा बा फिथाइफोरा गुबुन मोनसे फिथाइजों आलादा जायो बेबो मोनसे बिनिनो गुन दा जोंना समाबो लासैनो जोबबोनो हमगौ दा नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
दा आ आं आसा थियोदि माब्लाबा समाव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन होननानै
थारैनो नोंथां थारैनो
गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों